हेलौ औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों।
खालामदों नोंथाङा?
ओ दायो ओरैनो दङ।
औ खबरा मोजां?
औ मोजाङानो।
औ ओ दा जोङो एसे ओ जोंनि ओ देहानि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नङा होमबा बे बेराम आजारनिफ्राय माबोरै बारगनो हायो जोङो माबोरै गावनि देहाखौ बेराम आजारनिफ्राय बासायनांगोन बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नङा होमबा।
औ सावराय जायो।
दा आं एसे बिबुंथि लाखिग्रोनोसै ना? दा ओ औ दा ओ बेराम आजार होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ देहानि जेनेबा माबा मोनसे बिजानु बा बेक्टेरिया भाइरास बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों ओ गावनि देहाखौ जेनेबा सा खोन सिखोन लाखिनांगौ नङा होमबा
उम
ज आरो ओ एक्सारसाइस दैलि वार्कआउट बा दैलि खारनाय बारनाय खेला दुला गेलेबाबो जे जों बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि बागैबो आरो जों गाननाय जोमनाय साखोन सिखोन बा जि जोमफोरखौ ओ साननै साननै सानसे गाननायनि उनावनो ओ मोजाङै स्राबजों बा साबोनजों मोजाङै सुनांगौ नङा होमबा
औ
दा ओ बेराम आजार होननानै बुंब्लाथ' गोबां बेराम आजार दङ जोंनि गेजेराव जेरै लोमजानाय खर' सानाय बा सोरनियाबा आथिं सानाय मोदोम सानाय गान्थि गान्थि सानाय दा बुंनो थाङोब्लाथ' बायदि बायदि बेरामा बायदि बायदि ओ बायदि बायदि रिजोननिफ्राय जायो नङा होमब्ला जेरै जोंनि दे हाया औ जोंनि देहाया जेरै गान्थि गान्थि सानाय बेफोर जाबाय जोंनि देहायारि देहायारि जे गोनांथिनि थाखाय जानाय जेरै केलसियाम खमिलांनायनि थाखाय जे जोंनि गान्थे गान्थे सानाय बा औ बाराद्राय सान्दुं अखा बेयाव गिदिंबाय थायोब्लाबो जोंनि खर' सानाय बा लोमजानाय बेफोर जायो नङा होमबा दा औ दा नोंथाङा एसे बिबुंथि लाखिदो जे जों बेराम आजार बेराम आजारनिफ्राय जे बारग'नो थाखाय ओ एसे माबायदि थियारि जानांगौ जेनेबा बेफोरनि सायाव ओ एसे सुंदयै बिबुंथि लाखिदो
औ ओ आं नोंथां बुंनाय बायदिनो फंनैसो बिबुं थि लाखिनो सानबाय
औ
औ जों जों जोङो ओ जोङो हेलदियै मोजाङै लाखिनांगोन
औ
जोङो सानफ्रामबो माने बिदिनो मोजां मोजां बिदिनो फिथाइ सामथाइ बिदिनो ओंखामफोरखौ जों मोजां माने जोङो टाइम टेबोलाव जों जाबाय थानांगोन आरो ना जोंनि माने ओ देहानि निउट्रिसना माने जोङो फिथाइ सामथाइ बिदिनो ओ ओंखामफोरनिफ्रायसो जों निउट्रिसन मोनो नालाय
औ औ
औ होनब्लासो जोंना माने ओ हेल्थ ओम बडि जोंनि मोदोम देहाया होमबासो माने स्ट्ं जागोन आरो ना जों आरो ओ जोंनि ओ हेल्थखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो ओ दै खौबो मोजां लोंबाय थानांगोन।
औ औ औ
दैयाथ' बिराद जोंनि गोनांथिथार जोंनि बे ओ मानसिनि थाखाय देहानि थाखाय नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ।
आरो जों देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोंनि ओ जेरै जों फिजिकेल एक्सारसाइसबो खालामनांगोन बिदिनो फुं फुङाव सिखारनानै जेरै जों लामायाव बिदिनो थाबायनाय खारनाय बेफोरखौ जों माने आरो बिदिनो गेलेनाय। बिदिनो माने बिदिनो फर्टि मिनिटस फर्टि मिनिटस बिदि एक्सारसाइस खालामबा जोंनि देहायानो माने जोंखौ माने मोजां ओ रैखाथि थियो आरो आरो बिदिनो जोंनि उन्दुनायाबो बिराद गोनांथि जोंनि थाखाय ओ उन्दुनायाथ' जोंनि थाखाय बा गोनांथि होनबा जोंनि उन्दुनायनिफ्रायसो जोङो मोजां ओ सास्थ' देहाखौ जों मोननो हायो।
औ औ
जों मोजां उन्दुआब्ला जोंना ओ देहाफ्रा मोजां जाया दुरबल जालाङो बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बेमार ओ सोमजिखांनो जोंनि ओ सिङाव हमो आरो।
औ औ औ
औ आरो जोंनि मोदोमखौ जोङो ओ। जों मोजाङै बिदिनो जोथोन लानांगोन सानफ्रामबो बिदिनो साफायै थानांगोन दुगैनांगोन। बिदिनो जोंनि हाथाइफोर होनोब्ला जों ब्रास खालामनांगोन।
औ
जोंनि मोदोमनि गासै गासैखौबो जों माने मोजाङै धयान लाखिनांगोन आरो ना। जोंनि बे मोदोमखौहाय जोङो मोजां लाखिनोब्ला आरो बिदिनो गोबां ओ बिदिनो मोजां खालामलांनो हायो जोंनि देहाखौ औ
दा ओ बेराम आजार होननानै बुङोबाथ' गोबां बेाम आजार दोङो नङा होमबा? जेरै ओ टि भि दङ बहुत ओ आजिखालि बहुद दासानदि बोथोरा बहुत रिसकि रिसकि बेराम जायो नालाय जाय मानसिनि जिउ एबा देहाखौ ओ फोजोबस्रांनो हायो ओरैबायदि बेमार दङ जोंनि गेजेराव जेरै ओ भाइरासजों साग्लोबजानाय जेरै टिभि बेक्टेरियाजों साग्लोबजानाय ओ आरो लिभारनि लिभार बेफोरबायदि गोबां जोंनि बेराम आजारफोरा जानाय लोंनायनिफ्रायबो जायो नङा होमबा जेरै जोङो नांनायनिख्रुइ बांसिन आदार जायोब्ला जेरै ओ ओंखामखौ जुदि जों टाइम टु टाइम जायाब्ला जे फिथाइ सामथायाइबो लोगोसे जाफायाब्ला जों मोजां मोजां ओ बुस्थु जेरै गाइखेर थालिर फ्रुइटस ओ एपोल बेफोरबायदिखौ जों बायदिसिना जोंनि देहानि थाखाय भिटामिन्सफोर नांगौ जायो नङा होनबा ट्रिउसन बेफोरो औ जोंनि देहाया सम सम बेफोरखौबो जानांगौ ओ बिदिब्लासो जोंनि देहाया जे नांगौ बायदि निउट्रिसनफोरखौ थाग थि समाव मोनबाय थायोब्ला बेफोरो माने देहाया एसे स्ट्रं जायो जे जोंनि देहायाबो ओ ग्ल' जागोन जेनेबा जों बांसिन ओ बेसेसो बां हायो सानसेयाव ओ गिलास ब्रै गिलास ब्रै गिलास बासे वान लिटार टु लिटारस बेफोरबायदि दै लोंनांगौ आरो जोंनि देहानि थाखाय जेसेबां हायो नङा होमबा दा आरो ओ आं गोबां मानसिखौनो बेरामजों साग्लोबजानानै रुंसारि जालांनाय एबा जिउ खोमानांनायबो नुनो मोनदों जाय बेराम फोरा जाहैबाय जेरै टिभिजों गाग्लोबजानानै ओ गावनि ओ देहानि अंग'फोरखौ ओ फोजोबस्रांनानै लायो जाय मानसिया बेराम आजारफोरा मानसिनि ओ आखल आखु जे गावनि हुदानि सायावबो जायो नङा होमबा नोंथां जेरै मानसिफोरा गाव गाय गावनि गावखौ सिगारेट सिगारेट थां खु जानाय जौ लोंनाय बा ड्रिंक खालामनाय बेफोरो माने मानसि देहाखौ गोहो गोहोम खोख्लैहैयो जे खहा खालामहैयो आरो नङा होमबा? जेरै औ जेरै ओ बांद्राय जौ लोङोब्लाथाय बांद्राय एलक'हल गावनि देहायाव सोयोब्लाथाय जे लिभार लिभार किडनि बेफोरो खहा जायो बेफोरखौ जों मानसिफोरा मोनथिनांगोन जे जों बेफोरखौ एसे खम खम बिबांनि लायो जाहाथे आरो गोबां ओ दानि सुबुंफोरा बा दानि थासारिनि ओ मानसिफोरा सिगारेट सोबनाय आरो थांखु जानाय बेफोरखौ बुहुद औ बेफोरखौ मे बांद्राय एडिक्टेट जालांबाय आरो नङा होमबा जाय जायनिफ्राय जोंनि देहायाव केन्सार जायो लां केन्सार औ खुगानि गोदोनानै केन्सार जायो नङा होमबा दा नोंथाङा एसे बेनि सायाव बुंदो जे नोंथां नोंथाङा नुनाय बायदिब्ला मानसिफोरा मा मा बेरामजों जेनेबा जिउ खोमानांखो नोंथांनि बायदिब्ला एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा
नोंथां बुंनाय बायदिनो आं आं नुनाय बादि मथेयै ओ जेरै नोंथाङा ओ बुंनाय बायदि जेरै गाज्रि निसा बाहायनाय
औ
जेरै सिगारेट थांखु बिदिनो जुमाय लोंनाय गोबां माने बिदिनो ओ ड्रागस लानाय बिदिनो गान्जा लानाय गोबां बिदिनो मानसिफोरखौ आं माने बिदिनो जिउ खहा जानायखौ मोनदों आरो ना नुनो मोनदों जोंनि जोंनि बे खाथि खालायावनो गोबां माने आं सुबुंफोरखौ नुनो मोनो दों जि ओ बेबायदि गाज्रि हुदाखौ माने बाहायनानै गोबां नस्थ' जाबाय आरो बेबायदि जिउ खोमालांनायखौ आं नुनो मोनदों बेबायदि द्राग्स लानानै जिउ खोमालांदों बेबायदि जुमाय लोंनानै गोबां माने सुबुंफ्रानो माने गोमालांबाय आरो ना जिउ माने गावनि न'खरखौ सानाखै बिसोरो माने गावनि अन माने लाइफआव इन्जय खालामनाय बे माने बे गावनि मोदोम औ मा जालांगोन माने जेबो सानाखै माने बिदि आरो गोबां माने सुबुंफ्रानो बिदिनो ओ फरायसाफ्राबो गोबां नस्थ' जालांबाय बिदिनो स्कुल थाङा बिदिनो कलेज थाङा बिदिनो गोबां माने औ जुमाय लोङो बिदिनो बिरि बिदि गोबां बिदिनो नस्थ' ओ सिगारेटफोर सोबनानै बिदिनो गोबां नस्थ थ जालांबाय आरो ना।
औ औ औ
ओ गावनि देहानि थाखाय गेम गेलेनायाबो मोजां नङा। बांद्राय मबाइल फन इउस खालामनायबो मोजां नङा। जों गोबां माने बिदि नुनो मोनो आरो ना। बिराद नस्थ जानायखौ जों फरायसाखौ जों नुनो मोन्दों।
औ औ औ दा औ नोंथांनिसिम ओ साबायखर थाबाय। ओ एसे सुंथाब औ औ सुंथाब बिमुं ला नायनि थाखाय दा दा गोजोन्थों होमबा नोंथांनाव
औ गोजोनथों दे नोंथां औ दे।